खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
ओ जोंहा मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन बे थफिकयानो जाबाय बे टपिकआनो जाबाय ओ बर' न'खरखौ लानानै आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावराय जागोनना नोंथां औ बर' न'खर होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गासिबो मिथिखायोसै जेनेबा नोंथाङाबो बर' न'खरनि सासे आंबो बर' न'खरनि सासे बे बेखौ बुंहनो हलायनांगौ होननानै आं साना मानोना जों बर' न'खर होनबा मोनथिखायो गावबा गावनो दा जोंहा बर' न'खरनि सोमोनदै बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जों गोदोनि समाव जोंहा बर' न'खरफोराव बयबो ज' ज' थालायनानै रायजो जानायखौ आ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव दाना बिदा फंबाय ओ ज' ज' रायजो जानायखौ नुनो मोननाय जाला गावबा गाव एक्सट्रा एक्सट्रा एबा जुदा जुदा ओ थानानै रायजो जानायखौ नुनो मोननाय जाबाय मानोना जोंहा आथिखालाव गोबां खामानिफोर मावो सुबुंफोरा जायनि जाहोनाव सासेया गुबुन खामानिखौ मावनो गोनां बिदिनि जाहोनाव जोंहा जायगा दाबसे थानानै संसार जानो हानाया गोब्राब जानानै फैबाय मानोना जोंहा खामानिया गुबुन दाबसेयाव थाग्रा जायगायाव गुबुन दाबसेयावबो जोंहा थांलाय फैलाय खालाम थाखाय उ सुबिदा गोजान गोजान जानायनि जाउनाव जोंहा उ आथिखालाव जिबा बिगा जानायखौ एबा फनाय फनिनो मोननाय जायसै सिगांनि उनावबा जोंहा सुबुंफोरा बांद्राय बेफोरबायदि साख्रि बाख्रि मावनायखौ नुनो मोननाय गैयामोन गोबाङानो न'आवनो थानानै न'खर संसार जानायखौ जों नुनो मोनो एबा न'आवनो थानाय हायावनो मावै दांडै सुबुंफोरा एबा बिदा फंबायफोरा ज' ज' मावनानै ज' ज' खालायोमोन बेबायदिनो गोदो सम संसार जानायाव ज' ज' संसार जालायोमोन होनना जों मिथिनो मोनो उ नाथाय आथिखालाव सुबुं माहारिफोरा बांसिनानो साख्रि बाख्रिनि उनावसो खाथिनि जाउनाव जोंहा गोबां बर'फोराबो आथिखालाव आसाम सरखार आरो भारत सरकारनि आन्दाराव एबा सिंडाव खामानि मावनायखौ जों नुनो मोननाय जसै जायनि थाखाय बर' सुबुंफोराबो बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव थानानै खामानिखौ मावनो गोनां जायो जायनि थाखाय न'खरनि सुबुंफोरजों ज' ज सालायनानै संसार जानो हाया एबा टाइम मिलाया ओ नाथाय बिसोरो बिदि होननानै गावनि न'खरखौ गारथारदों बेबो नङा बिसोर सम फैनानै बिदा फंबायफोरजों बबेबा मोनसे फोरबो एबा एबा बबेबा मोनसे फुजाफोराव जोङो ज' ज' थालायनानै आथिखालावबो बायदि बायला रंजानाय फोरबोफोराव रंजानायखौ जों नुनो मोननाय जायोसै आरो बर' न'खर होनना बुङोब्ला गोदो गोदाय जोंहा गोबाङानो थुरिजों न' लुयोमोन आथिखालाव नाथाय गोबाङानो थुरिनि न'खौ नागारनो हमबाय आथिखालाव गासिबो सुबुं माहारिफोरानो थिंनि न' आरो बिनि अनगायैबो पाकानि न' बिनि अनगायै जोंहा बिल्डिं टाइल्स बायदि बायदि जगायनानै आथिखालाव बर' न'खरफ्राबो गोबां जौगानायखौ नुनो मोन मोनो मोननाय जायोसै मानोना आथिखालाव गोबां सुबुङानो साख्रि आरो बिनि अनगायैबो रां खामायनो बिजनेसफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो नाथाय बर' न'खराव जोंहा सानफा एफा इउनिटिखौ खमायलांनायखौ नुनो मोननाय जादों मानोना जोंहा दाबसे जायगायाव ज' ज' थायैनि जाउनाव इउनिटिया एसे गोजान गोजान जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। दा नोंथाङा बर न'खरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां
औ नोंथां बर' न'खर होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा एसेबाबो बो बुंलांखाबायानो दा बर' न'खर होननानै बुङोब्ला जों जे न'खराव माने बिदा फंबाय बिमा बिफा बिबै बिबौ माने गासैबो बिबथै बिमादै बिमायं माने फिसा फिसौ बिदा बिब माने गासै बो थानायखौनो जोङो बुजियो आरोना बर' न'खर माने बेखौनो जोङो जुथाय न'खर होननानै बुङो माने मोनसे न'खराव ग्रोम ग्रोम थानाय आरोना माने गासैबो जयै जालायनानै बा जयै थालायनानैनो माने खामानि दामानियानो जा एबा माबा मोनसे फुजा फोरबोआनो जा एबा जेखि जा देहा खामानियानो जायाथों मानो माने बेफोरखौ ज ज मावलायनाय ज ज जानाय लोंनाय संनाय खावनाय माबा मोनसे गोनां बाथ्रायानो जा एबा बेफोरखौ ज ज साव रायलायनाय बेफोरबायदिखौनो जोङो मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जेनेबा मोनसे न'खराव जेरैबायदि थानांगौ जेरैबायदि सावरायनाय जेरैबायदि मा होनदों बाथ्रा गोरोबलायनाय बा अनलायनाया थानांगौ बेबायदि न'खर हिसाबै जों बर' न'खरखौबो मोननो हायो। बर'फोरा माने आबाद मावनानै जाग्रा हारि नोंथाङाबो बुंलांदों नोंगौ बे थिगानो माने बर'फोरा आबाद मावनानै जायो आबाद मावनानै जानानैनो बिसोरो गावसोरनि न'खरखौ दैदेनो आरो बे आबाद मावनायाव बिसोरो ज ज माने बिब बिजावजालि बा बिदिनो बिदा फंबाय बिबै बिबौ माने गासैबो बिमा बिफा फिसा फिसौ गासिबो माने ज ज मावलायो ज ज बिदिनो रंजा बाजा था जों बेफोरखौ मोननो हायो नाथाय आथिखालनि जुगाव माने सम आरो थासारिया सोलायबोनायजों लोगोसे गोबां माने ज ज न'खराबो माखासे मानो गावस्रानानै हारसिं हार सिं जानायखौ जों नुनो मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला जेनेबा न'खरनि सोरबा सासे मानसि मासिया आथिखालाव आरो रांखावरि एबा माखासे ओ गावनि गोनां जानाय मुवाफोरखौ सुफुंनो थाखायबा माखासे रांखावरि आरो गोदान मुगाजों गोरोब फानोबा बेफोरबायदि मा होनदों माखासे सुबिदाफोरखौ लानांगौ जायो नङाब्ला जोङो आथिखाल खालनि मुलुगाव माने थांनानै थानायाबो गोब्राब जायो बेनि थाखायनो गोदोनि जुगाव जोङो सोलिलांबाय थायोब्ला जों थांनानै थानायाबो गोब्राब जाहैयो। बिनिखायनो सोरबा सासे जुदि न'खरनि फिसाज्लााय एबा फिसाजो एबा फिसा फिसौफोरा माबा मोनसे सरखारनि एबा माबा मोनसे गिदिर थाखोनि मा होनदों बिजनेस एबा बिदिनो साख्रि मोन मोनोब्ला माने बै जायगायाव थांनानैनो माने खामानिखौ मावहैनांगौ जायोब्ला बेफोरबायदियाव माने जोङो गावसनायखौ नुनो मोन आरो गावस्रालायदों होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा सोमोन्दो नागारलायनाय बेखौ बुजिया माने बिसोरो दाबसे जायगायावनो माहोन बिदिनो बाथ्रा सावरायनो एबा जालायनो लों मोनाखै जों बेखौसो बुजियो माने गुबुन गुबुन जायगायाव थानानैनो बिसोरो सोमोन्दोखौ लाखिदों बेबायदिखौ जों मोननो हायो आरो बेबायदियाव माने मोनसे मोनसे न'खराव जेरैबायदि बाथ्रा सावरायलायनो बा माबा मोनसे बा रंजा बाजा फोरबो फालिलायनाय बेफोरखौ जोङो खायसे समावहाय नुवा। थिग बेबायदिनो आरोबाव जों मोननो हायो। जेरै माने जुथाय न'खर होनोब्लाथ जोङो गासैबो जयै थानायखौनो मिथियो। बेफोरबायदियाव माने न'खराव माखासे खामानि दामानि फुजाफोरबो जायोब्ला जेरै ज ज बिजावजालि बिबोनां गाैबो ज मावलायो आथिखालावहाय नुनो मोनो जे मोनसे न'खराव ओ बिहामजो एबा फिसाजो सासे थानाय बेफोरबायदियाव माने गोबां माने सोलाय सोलखौ जों जानाय खौ नुनो मोनसै दा नोंथांङा बेफोरनि बागै आरो माबाफोर फोरमायनो सानबावदों नामा?
दा बर' न'खरनि बागै नोंथांङाबो इसे फोरमायना होनो हागोन नङा होनदों। दायो बिदिनो बेाहाय आरो थायो दिनो जोंना सोलोंथाइ जासिनानै जों
बायनानै मो मोननाय जायो मानोना बेसोर रैखा खालामा एबा रैखा खालामनो थाखाय सोनांसालियावथियाव गोदोनि जोंनाव औवाबो गायनानै दनानै मिथिनो मोन मानोना जोंहा बारा फान सना बारखौ जों नुनो मोनो। सिनार गारनाय बारा एसेखुंथ होननानै जों ओ सुबुं दमोन बेनिखायनो जोंना सोनाब साइदाव ओ निफ्राय जाबायनानै दोनोश होननानै दा गोदोनि सुबुंफोरा बुंलायसोयो दा बिदिनो बर' नखरफोरा आथिखालाव बेफोरबायदि फोथायनायखौ बांद्राय फोथायनाय जलिया मानोना आथिखालाव गोबाङानो बेफोरबायदि न' खाथिफोराव औवा बायदिसिना बिदि दा बर' नखरनि सोमोन्दै आथिखालाव हिजाव गोदानखौ नायनानै हाबा खालामनानै जों नुनो मोननाय जायो। ओ गावबा गावनानै जानो गोनां बिसि गिदिरनानै नायना लााजिरै जाउनाव जाया जाय न'खरनि गसमा बायारनानैनि थाखाय आथिखाल सिगांनि समावबो जोंनि थाखाय फिनो थाखाय हिनजाव गोदानखौ नागिरनानै थाखाय आथिखालाव ओ बेखौ नागेरनो गोनांमोन होननानै गावबा गाव उम ओ बासिनानै लाफायो दा बेबायदिनो
उम
ओ होननायखौ जों नुनो मोननाय जायो औ दाब दाब जायगायाव मालाबा होयाबो ओम दा जोंहा सावरायनो लानाय आयदानि ओ समाबो जाबोबाय बेनिखायनो दा दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां